नोंथां नै आं ओरैनो दङ दा नोंथां। ए।
नोंथाङालाय मा खालामबाय दं दा? अ नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया नोंथां माबा नारजिजों अमासोमोन।
अ नोंथां नोंथाङा बे नारजि अमानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ दे नोंथाङा होनबा फोरमाय।
औ दे होमबा आं फोरमायनोसै नोंथां खोनासंलांदो। गिबियावनो जोङो नार्जि अमा संनो थाखाय ओ जों गिबियावनो नारजि नांग्रोगोन नारजिखौ मानिफ्राय मोनो होनबा जोङो फाथो फिफां फाथो फिफांजोनो नारजि जि जायो। ओ फाथो बिफांनिफ्राय जों नार्जि बानायनो थाखाय जोङो गिबियाव फाथो बिफांनिफ्राय जे बिलाइ बिलाइखौ खानानै जोङो मा होनो बे ओ बिलाइ बिलाइखौ खानानै ओ सान्दुंआव फोराननांगोन आरो। सान्दुंआव फोराननायनि उनाव जेब्ला बिनि बिलाइआ रानो अब्ला बेखौ मोजां फोरान दानि बिलाइआ जेब्ला रानो अब्ला बेखौ जोंङो ओ थाब जायोबाबो जाजायोनि उनाव गोबाव दोननानै जायोबाबो जाजायो।
संनो थाखाय बेखौ संनो थाखाय जों गिबियाव ओ नारजिनि बिलाइनि जि गेजेराव जि देन्था थायो जे देन्था बेखौ जोंङो गिबियाव माबानानै बस्लदग्रोनानै लानांगोन। बा बोखाग्रोनानै लांगोन आरो बोखाखांनानै लानायनि उनाव जोंङो बे नारजनि बिलाइ गो गानखौ जोंङो गोखाया खारोनो थाखाय गोखा गैया खालामनो थाखाय जों गिबियाव बे नारजिनि बिलाइखौ गोबाव सोमहाबना दोननांगोनबा हरसे सोमहाबनानै दोननांगोन आरो हरसे सोमहाबनानै दोनखांनायनि उनाव जेब्ला नार्जिनि गोखाया खारजोबो अब्ला बेयो जाजानाय महराव फैयो आरो बिदिनो बेखौ संनो थाखाय माबोरै संनांगौ गिबियाव जोंङो बे नारजि जि गु ओ दैयाव सोमनानै दोनदोंमोन बेखौ जों गिबियाव मा होनो ओ जि संगोन साराय जेनेबा सारायफोराव संङो ना ओ गिबियाव जोंङो थाव होनानै लाग्रोनांगोन ओ थाव सारायाव थाव जाननांगोन ओ नि उनाव थाव जानखांनानै लानायनि उनाव जोंङो ग्लब ग्लब गोदौखांनायनि उनाव ओ बेयाव जोंङो ओ जेनेबा बे नारजिनि बिलाइखौ जों बे दै गुदुंङाव होनांगोन दै गुदुङाव होखांनायनि उनाव ओ गोबाव सम गोदौ होनांगोन गोबाव सम गोदौ होनायनि उनाव बेयाव खारै लागायनानै होनांगोन आरो खारदै होबासो बे नारजिया माने गेब्लेगोन आरो खारदै होआबा गेब्लेया खारदै होबासो गेब्लेयो बेनि थाखाय जों खारदै होनानै होनांगोन खारदै होखांनायनि उनाव ओ खारदै होखांनायनि उनाव जेब्ला गेब्लेयो मिस मिस गेब्लेयो अब्ला जोंङो बेखौ ओ दसे खांनानै दोननांगोन खांनानै दोनखांनायनि उनाव जोंङो गुबुन साराइ मोनसे लानांगोन गुबुन सारायाव जोंङो अमाखौ एवनांगोन आरो। अमाखौ जेरै थावआव जोंङो फ्राम फ्राम एवनानै लाग्रोनांगोन फ्राम फ्राम एवनानै ला नानायनि उनाव जेबला बे अमाया ओ एसे मोनफ्रामो मोनफ्रामखांनायनि उनाव ओ बे अमाखौ जोङो जि नारज जै मोनहां मोनहां नारजि दंमोन जि दैयाव ग्लब ग्लब फुदुंनानै गो ओ जि गु माबानानै दोनदोंमोन बै नारजिआव जोंङो अमाखौ होसननानै होनांगोन आरो जि अमा ओ एवफ्रामनाय बे अमा एवफ्रामनायखौ होसननानै होनांगोन आरो होसोननानै होखांनायनि उनाव जोंङो नारजिजों अमाखौ मोजाङै ओ गारबाफोरजों एरनानै गोबाव सम बाव गोदोवहो फैगोन आरो ओरैनो मोदोमनायनि थाखाय नोंथाङा लास्टाव दुन्दियाफोर हानानै होनो हायो। जाहाथे ओंख्रिया मोदोमो बिदिनो ओ नार नारजि ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा नारजिखौ मुराकास फोरावबो होनाय जायो जेरै मानसि थैयोब्ला जोंङो नारजि रस अरगारनाय होनो नारजिखौ मानो अरगारो मानो होमबा जे थैनानै थांनाय मानसि बेखौ सोमोन्दो गारनायनि थाखाय ओ, अरगारनाय जायो। जायो आरो बिदिनो जोंङो मरा खामफोराव ओ, मोनफ्रोमबो ओ, जे बर'नि मरा सारादु सारादुफोराव जोंङो बे नारजि ओंख्रि होनायखौ नुनो मोनो आरो जाहाथे बे गोथैजों सोमोन्दोखौ गारो बे गारो बा गारनाय जाबाय होननानै बे मर सारादुनिफ्राय ओ, गारनाय जाबाय नायनानै बे साराद'आव जोंङो नारजि ओ ओंख्रिखौ संनानै होनाय जायो आरो बिदिनो ओ नारजिखौ ओरैनो आलासिफोर फैयोब्ला संनानै होनो नाङा, ओ नारजि ओंख्रि आलासिफोरनो संङोब्ला माने सोमोन्दो गारलायनाय जायो। होननायनानै फोथायनाय दं आरो माने बे आलासिजों नोंजों सोमोन्दोखौसो गारलायबाय गारलायनाय जायो। होननानै फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो जोंङो आलासि फैबाथाय नारजि ओंख्रिखौ आलासिनो जाहो नांङानो। खोनाबायना नोंथां?
नोंथां खोनागासिनो दं।
आलासिनो संनो संनानै होनो नांङा। बिदिनो जोंङो नारजिनि अनगायैबो जों बे जि नारजिनि बिफां फाथो बिनिफ्राय जोंङो ओ गुबुन गुबुन ओ खामानियाव फैनाय मुवा बेसाद दिहुननो हायो जेरै जों फाथोनिफ्राय जों गोबां रोखोम खोमनि रसा बा दिरुं दिहुननो हायो जेरै जोंङो बे फाथौनि बिफां फाथो बिफांखौ दानखांनायनि उनाव बे फाथौ बिफांखौ जोंंङो दैयाव गोबाव सम ओ, बा उम ओ दैज्लां जोबजासिम सोमहाबनानै दोननायनि उनाव जोंङो बिनि जे बिगुर बिगुरा जेब्ला दैजों माबानानै गुजोबो बा गुरै माबा जाजोबो बेखौ जोंङो बिगुरखौ फुनानै उनाव ओ, सान्दुंङाव फोराननानै दोननांगौ दोनखां खांनायनि उनाव जों खुन्दुुंआव महर होनो हायो बा दिरुंआव महर होनो हायो आरो बिदिनो गोबां ओ, जायगायाव ओ, फाथोनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै ओ संसार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय जोंनि मानसिफोरासो बेफोराव बारा उदाय रोंङा आरो नोंथां ओ, बिदिनो ओ जोंबो ओ नारजिनिफ्राय ओ, मा होनोमोन दिरुं दिहुननानै ओ, रां खामायनो हायो आरो नारजिया खालि जानायनि थाखाय बा ओ, नारजि बिफांङा खालि जानायनि थाखायल' नंङा बियो रां आरजिनायावबो गोबां हेफाजाब होनो बेखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ, बेबायदिनो नारजियाथ' ओ, अमाजोंनो साबसिन गोथ नोंथां ओरैनो दाउफोरजोंबो जाजायो खिन्थु अमाजों साबसिन गोथाव जायो आरो मानोना बे अमानि मेजेमा बेखौ मिलौ होसिनो एखदमबारे नारजिखौ गुसु जानानै जाहोबा साबसिन जायो आरो ओ, नोंथांङाबो ओरैनो आंनो माबा
ओ, सबायजों साम'जों
आदसा दे होमबा नोंथांङा आंनो बे सबायजों साम'खौ बोरै संङो एसे फोरमायना होदो
औ नोंथां होनब्ला आंङो सबायजों सामस ओंख्रि संनाय बिनि बारै आं नोंथांनो फोरमायलांनो सै नोंथांङा खोनासंलांदो ओ, सबाय साम' होनबा जोंङो गिबियाव जोंङो
सबायखौ ओ, साम'खौनो बुंगोरनांगोन जोंङो सबाय साम' ओंख्रि नालाय जोंङो गिबियाव साम'आ मा बेखौ आं नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै एसे साम'आ जाबाय मोनसे ओ, मा होनो मोनसे जिराद जोंङो बेखौ बे साम'आ जोंङो दैयाव मोननाय जायो साम'खौ। ओ, साम'आ गोबां रोखोमनि थायो। जोंङो साम' लादाय साम' खेंख्रि साम' साम' गोलाव बेफोर थानाय जायो जोंङो बे गासैबो रोखोमनि साम'खौनो जानाय जायो ओ जोंङो गिबियाव साम'खौ जोंङो दै बेनिफ्राय लाबोनानै जोंङो बेखौ बिनि दाखोन बा आयसा बेखौ गारनो गौ बे दाखोनखौ गारखांनायनि उनाव जोंङो साम'आथ' एसे गोलाव गोलाव जायो नालाय माखासे साम'आ जों आरो बे साम'नि खिथुखौ
दानस'नानै गारनांगौ माने जोंङो बे सामाव एसे गोलावनि खिथुखौ दानस' नानै गाराबा मानि जोंनो साम'खौ सोबनानै गनाय नङा आरो साम'नि मोदोमा बेनि थाखाय जोङो साम'खौ दानस'नानै गारो बे दानस'खांनायनि उनाव जोङो साम'खौ मोजजाङै बिखंखौ फुनांगौ जायो। माने साम'आ दैयाव थाग्रा जिराद नालाय बेनिखायनो गोबां मैला थायो बेखौ बे मैला खौ खारहोनो थाखाय माखसे लेबुफोरजों खारैफोरजों ओंख्रि बाहायनानै मोजां फुख'नानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव दा दा आङो नोंथांनो साम'खौ जोङो बानायनानै लाखांनायनि उनाव जोङो आङो सबायजों साम'जों माबायदि सङो बेखौ फोरमायलांसै गिबियाव जोङो सबाय बे सबायखौ खौ जोङो मोजाङै माबाजों दैजों मा संख्रि होनानै मोजाङै रुनानै लाग्रोनांगौ जेब्ला बे समा सबाया मोजाङै रुयो अब्ला जोङो बे रुइनाय सबायखौ मोजाङै सागंजों सानानै दोखो- दोखो खालामदो गेब्लेहोजोबदो बेनि उनाव जोङो बे रुनाय सबायखौ दोनथ'दो बिनि उनाव जोङो जोङो बे साम' बे साम'खौ जोङो माखासे खानथिजों फोसाबनानै लाखांनायनि उनाव आं नोंथांमोनखौ फोरमायखाबाय बे फोसाबनानै लाखांनायनि उनाव जोङो मोजां एवगोन बे एवनाय समाव जोङो गासिबो नांगौ गोनां जानाय मस्ला-मस्लि संख्रि, बानलु, थाव, सामब्राम बायदि होनानै बे साम'खौ जों मोजाङै एवनाय जागोन। बे एवखांनायनि उनाव एवखांनानै जोङो बे बे साम' एवनाय साराय बा थौआवनो जोङो बे रुनानै दोनखानाय सागं सानानै दोनखानाय सबायखौ जोङो बेयाव होसननानै होनाय जागोन बे होसनखांनायनि उनाव बे सबायजों साम'खौ मोजाङै अराव गोदौहोनानै जोङो लाग्रोदो बे गोदौहोखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गोनांथार बुस्थु मुवा बेखौ जोङो होनांगौ जाबो बेनो जाबाय बर'नि खारदै बे खारदै नङाबा जोंहा सबाइ ओंख्रियानो जाया होननानै बुंजायो आरोना। बिनि थाखायनो जोङो बे खारदैखौ बे सबाय ओंख्रियाव होनांथारगौ आरोना बे खारदै ओंख्रिखौ होयोब्ला माने जोंनि सबाइ ओंख्रिया जोबोद जानो गोथाव आरो लिमोनला जायो आरोना बेनि थाखाय जोङो खारदैखौ बाहायनाय जायो। बे खारदैया जोंहा मानिफ्राय जायो होनबा जोङो खारदैखौ जोङो थालिर फस्लाखौ मोजाङै सावनानै बिनि हांगारखौ दैजों फसरनानै लानाय जायो आरो थालिर फस्लाल' नङा बे खारदैया गोबां बेसादफोरनिफ्राय जानो हागौ जेरै सबाय, सबाय जिगाब बेसर जिगाब बेफोरनि ओमफ्राय जोङो बे ओमफ्राय माबा नालेंखर बिगुरनि गोरान बिनि खारदैयाबो जोंहा जोबोद मोजां जोङो बयनिख्रुइ साबसिन होननानै बुङोब्ला जों जोङो बे नारेंखल
बिगुरनि सावनायनि खारैखौनो जोङो गोबाब साबसिन जायो होन्ना बुंनांगोन बेनो साबसिन जोंना बर'आव बेखौनो जों बयबो बांसिन बाहायो बे खारैखौ जोङो जेब्ला ओ साम' सबाया मोजाङै गोदौगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ गारबासे एबा नोङो नांगौ बायदि जोङो जों सबाइखौ बेसे बुरा सदोंसेायनानै जो बे खारैखौ होनांगौ जों बे खारैखौ बांद्राय होयोबबो जोंहा सबबाय ओंख्रिया थावाबो जानो हागौ मान बांद्र गोबाब जानो हागौ आरो ना बिनि थाखायनो जोङो ओंख्रिजों मिलायनानै एसे खारदैखौ होनाय ज जायो बिनि ओ बे खारदैखौ होखांनायनि उनाव जोंहा माखासे गोनां जानाय बे सबायाव जोङो बाहायो मोनसे ओ दुन्दिया हिसाबै जोंहा मोनसे गंगार दुन्दिया होननाय दङ बे सबायजों साम'जों ओंख्रियाव बे दुन्दियाखौ गंगार दुन्दियाखौ होयोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो ना बेनि थाखाय जोङो बे गंगार दुन्दियाखौबो जोङो बे
सबबायजों साम' ओंख्रियाव संनायाव होनांगौ जायो बे होयोब्ला जोंङ सबाइ ख्रैया जोबोद मोदोमफ्रु जायो आरो बेबायदिनो जोङो सबबाय ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौहोनानै जोङो बेखौ जानाय जायो बे